नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां दंथ'यो दे। फोरमायलाय
अ नोंथांजों बे समावहाय आं ओ बर'नि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आथिखालाव बर'नि बैसागु आरो गोदोनि समाव बर'नि बैसागुखौ माबायदि फालियोमोन
ओ बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों हागोन ना नोंथां!
औ सावरायजागोन दे नोंथां
बिदिब्ला आं जागायजेननोसै औ
औ
बैसागु होनोब्लाथ' जों आसामजों लोगोसेनो बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो जों बयबो मिथिखायो गोदोनि दिननिफ्रायनो मोनदां ज' हायै समनिफ्रायनो बैसागुखौहाय बर'जों लोगोसेनो आसामनि गुबुन गुबुन थागिबि हारि हारिसाफोराहाय ओ फालिबोदों आरो दाबो फालिगासिनो दं। बैसागु सोदोबनि सोदोबथिखौ जों बुंनो थाङोब्ला बैसाग दाननि आगु एबा बैसागनि आगु बेबायदियै बैसागु जादों होननानै जों बुंनो हायो। बे बोथोराव आसामनि बारहावा आरो मिथिंगा महरा आबुङै सोलायो समायना महर लायो। ओ बिफां लाइफाङाव गोदान बिलाइ खिलियो दाउ खौवौ आरो लाफा सायखौ दाउखौ खौ जों गाबफैनाय नुनो मोनो।
ओ बैसागु होनोब्ला जों बर'नि बैसागु खौहाय ओ गिबि साननिफ्राय जागायजेनना स्नि सानहालागै खुंनायखौ जों नुनो मोनो।
ओ बैसाग नि गिबि सान जायखौ जों मोसौ बैसागु होननानै बुङो बेखौहाय जों गिबियाव ओ सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि बेखौ फालिनाय जायो बै सानखालि फुङावनो बयबो गावबा गावनि मोसौखौ थुखैनो मुखुब जायो। मोसौखौहाय माला सुनो थाखाय लाव फान्थाव ओ बायदिफोरखौ खौ जगार खालामनानै मोसौखौ ओ साखा फारायै
ओ मालाखौ गानहोनानै मोसौखौ उनाव दैमा दैसा बिलो फुख्रि ओ दैखर खरफोरावहाय थुखैनो लांनाय जायो थुखैखांब्ला लाव फान्थाव हाना लानाय माखासे मोसौनि मोदोमाव खुबैदेरना ओ मेथाइ रोखोमनि दोंसे खननाय जायो ओ जायखौ जों आथिखाल नुबांनो मोनला एबा खोनाबांनाय जाला ओ जेराव मख'नाय दंमोन लाव जा फान्थाव जा बोसोरफ्रोमबो बांबाय था हानजा हानजा मायहुं सेरनि एम्बु बंगला नों जा गोजौ गेदेर जांगिला नों जा फालोनि बेरहा बेफोरबादि मेथाइ खनै खनै ओ बर'नि मोसौ बैसागुखौहाय ओ फालिनाय जायोमोन उ। नाथाय आथिखालाव ओ बेनि जों खमायनाय नुनो मोनबाय मानोना आथिखाल गोबांनि न'खरनो मोसौ गैबांला बे हिसाबै जों एसे खम जानायखौ नुबोबाय ओ बेबादिनो ओम बैसागुखौ गोदोनि दिनाव दानि बायदि दानिख्रुइ बांसिन गोबां सानसिम हमनो ओ मिथिनाय बादिब्ला गिबिनिफ्राय जागायजेना मास मोनसेहालागै रंजा बाजा गाजा गोमजायै खुङोमोन होनना जों मिथिनो मोनो नाथाय आथिखाल
ओ गोबां मानसिफोरा गाव गावनि खामानियाव मुखुब थायो हिसाबै बेखौहाय जों एसे खम फालिनाय नुनो मोनसै ओ जों मोसौ बैसागुनि सोमोन्दैथ' सावरायबाय बिनि उनाव ओ बैसागुनि नैथि दिन नैथि सान एबा बैसाग दाननि गिबि सानखौ जों गोदान बोसोर एबा रंजालि बैसागु होननानै फालि
बै सानखालि ओ सेथि सानाव बर'फोरा बाथौसालिखौ फोथारना लिरस स्रांनाय जायो आरो दुगै लोबै गोथारसिगो आर'ज गाबो बेनि उनाव गामिनि। एबा न'खरनि बिमा बिफा गाहायफोरखौ दुइसिनफोरा गुग्रु फुलुङा बोर लानाय नुनो मोनो आरो गेदेरा उन्दैनो अननाय आरो बोर होनाय। जों नुनो मोनो बेबायदिनो गावबा गाव गिदिर सोमोन्दोनो माखासे मान फालि बायदिसिना होनायबो जों। नुनो मोनो बैसानखालि बर'फोरा बैसागुआवहाय। बैसागुनि गिबि सानखालि गोखा गोखै जानाय हुदाबो बर'फोरनियाव दङ। ओ बर'फोरा गोदान बोसोर हाबनायनि उनाव जाहाथे जिहेतु बोथोरा सोलायो बे बोथोरजों जोंनि देहाया जाहाथे बेरामा आजारजों सनन्देरा एबा बेराम आजारनिफ्राय जों आगुयै रैखाथि मोननो हायो बे हिसाबै बर'फोरा जौसेनि बांसिन गोबां रोखोम। रोखोमनि गोखा गोखै न'आवनो मोन मोननाय मिथिंगायाव मोननाय हाग्रानि। मैगंफोरखौहाय खांनानै जायो बेबायदिनो
ओइदिननिफ्राय बैसागु रंजानाया जागायजेनो बेबायदिनो न'खर न'खर खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै। बर'फोरा बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ बैसागु मोसायो रंजायो। दा आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन जे नोंथांनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालियो आरो आथिखाल आरो गोदोनि रुजुनायाव दानि बैसागु फालिनाया माबायदि खमायदों एबा बारायदों दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ ओ नोंथाङा फोरमायनाया सैथोआनो जोंना गोदोनि बैसागु रंजानाय आरो आथिखालनि बैसागु रंजानायखौ जोङो नायनो थाङोब्ला खायसे फारागथिखौ नुयो आरो जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायलांखाबायानोखा। ओ एसे फोरमायना होबावनोसै जेरै जोंना गोद गोदो बैसागुखौ सेथि साननिफ्रायनो जोबोर गाजा गोमजायै फालिनाय जायोमोन जों आथिखालाव बे। बिदि रंजानायखौनो नुनो थांलि आरो आरो गावबा गावनि खामानि। फोरावल' जोङो मुखुब जानानै थासे थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जोंना आरो गोदो बैसागुआव से दानसिम फालिनायखौबो नुनो थाङोमोन नाथाय जों आथिखालाव। स्नि दान मा होनो स्नि सानल' फालिनायखौ नुयो आरो बेनिनो जोंना जेरै नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो गोदो जेरै जोंना मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बिब्दि फालियोमोन। जोङो आथिखालावबो जोंनि ओनसोलफोराव जों फालिनायखौ नुयो आरो। नाथाय जोंना बेनि गेजेरावनो एसे एनै फाराग खौ नुयो आरो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला जोंना। ओ मोसौनि बैसागुआव जेरै गोदो जोबोर गाजा गोमजायै फालियोमोन। बा मोसौफोरखौ जोंङो मोसौनि बैसागु सानखालि जोबोर बिसोरखौ फालिनाय जायोमोन बिब्दि जोङो आथिखाल समाव नुनो मोनलिया आरो मानो होनोब्ला जोंना आथिखालाव मोसौखौनो फिसिनायखौ बारा नुनो थांलिया आरो जोंना आबाद फोथारफोरावबो ओ बांसिन ट्रेक्टरफोरजोंल' हालेवनायफोरखौ जोङो नुसै आरो मोसौ हालुवाफोरखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो थांलिया आरो जायफ्रा मोसौफोर फिसियोबा बिसोरखौ जोंङो बांसिन गाय बा जारसि बायदि मोसौफोरखौल' फिसिनायखौ नुसै आरो ओ बेबायदिनो जोंना मोसौनि बैसागुखालि जेरै - ओ लाव फान्थाव बायदिजों बिसोरखौ सारनाय जायो बा बिसोर। बिसोरनि मोदोमाव बुनाय जायो जाहाथे बिसोरना ओ बेराम आजार जानो हायि बादि आरो बिसोरनियाव बा सारायनि हांगार बा थौनि हांगारफोरखौ जोंङो फोननाय जायो आरो आरो जोंना बिसोरनाव बिदि फोननायनि जाहोनबो दङ' जे जोंना गोदो ओ जोबोर हाग्रा बंग्रा थानायनि जाउनाव गोबां लख्रा मोसाफोरा बिब्दि न'खरनि जुनादफोरखौ जायोमोननो ओ जायनि थाखाय बिब्दि मोसौफोरनि ओ मोदोमाव बिब्दि फोथाखौ फोननाय जायोमोन आरो ओ जाहाथे ओ बिसोर खौ गिनानै जायैबायदि आरो बेनि उनाव जोंना बैसानखालिनो ओ बिब्दि मा होनो ओ लाव फान्थाव बायदिसिनाखौ जोंना माला बानायनानैबो अखुम मुदायाव लोगोसे इसिङाव गलियाव बाख्रियाव बायदियाव आलायनानै दोननाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जोंना ओ मोनाबिलि सम जायोब्ला मोसौफोरनो गोदान फागा बावनाय आरो बिसोरनि मोदोम आसुग्रि गंफोरावबो जोंना थाव गुबै फोननानै होनाय हुदाया दं आरो ओ बेबायदिनो नोंथांङा फोरमायलांनाय बायदि बिदिनो गोदो जेरै जोंना मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखैफोरखौ बुथुमना जायोमोन। ओ बिब्दिनो जोंङो आथिखालावबो जानायखौ नुयो आरो ओ बिब्दिनो बेरे जेरैबायदि बुंनो थांङोब्ला जोंना फुंखा दं। थालिर फस्ला थाइजौ खान्थाल दिंखिया ओ आरो मानि मुनि गिदिर उन्दै बायदि बायदि दं आरो ओ नाथाय जोंना मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय मैगंफोर जेरै लाव फान्थाव बायदि जोंङो जानाय जाया आरो बैसानखालि बेबायदिनो जोंना ओ मानसिनि बैसागुखालिबो गोदो जेरै मानसिनि बैसागुखालि जोंना ओ न'खरनि सुबुंफोरजों ओंखाम जालायनाय हुदा दंमोन बा आलासि जालो थांलायलाय हुदा दंमोन बिब्दिखौ जोंङो आथिखालाव नुनो थांलिया आरो गावबा गावल न'खरनि सुबुंफोरजों बिब्दिनो जालायनायफोरखौल' जोंङो नुसै आरो आरो बिब्दिनो बे साननैया थांखांनायनि उनाव जोंना ओ ओबैसागु रंजानो ओंखारनायावबो गोदो जेरै गासैबो जयै ओंखारोमोन। बिब्दिखौ जोंङो आथिखालाव नुला आरो जेरै जोंना बोराय बुरै हानजाया आलादा सेंग्रा सिख्ला आलादा आरो गथ'फोरा हानजा आलादा ओंखारनायखौ नुयो आरो आरो जोंना खायसेफोरखौथ' बिब्दिनो सानै साथाम बा साब्रै बिब्दिनो बक्स बायदिसिना मबाइल बायदि फोरखौसो लानानै जोंङो ओंखारनायखौ नुसै आरो गोदो जेरै जोंना दोरोंङारि आगजुफोरखौ लानानै मोसानाय जायोमोन। ओ गामिनि अनगायैबो गुबुन गामिफोराव बिब्दिखौ जोंङो आथिखालाव एसे खम नुसै आरो खायसे गामिफोरावथ' जोंना बिब्दि बैसागु रंजानायखौनो नुनो थांलिया आरो आरो खायसे गामिफोराव गावसोरनि गामिफोरावल' मोसानानै दोननायखौ जोंङो नुसै आरो ओ बेबायदिनो जोंना गोदो जेरै बैसागु रंजानो थांङोब्ला जौ बिदै होनाय हुनाय ओ हुदा दोंमोन बिब्दि जों आथिखालावबो खायसे न'खरफोराव नुनो थांङो आरो बिब्दिनो न'खरनि बिगोमाया जि हरो जेरै माइरं फैसा बिब्दि हरनायखौ जोंङो आथिखालावबो नुनो थाङो आरो। बेबायदिनो जोंना। ओ बैसागु रंजानायाव गाननायखौ बुंङोब्ला आइजोफोरखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो बिदन दख'ना गोमो, गोजा ब्लाउस, आर'नाइ फालि आरो बिब्दिनो हौवाफोरखौबो ओ गोथां गामसा आरो आर'नाइ फालि बिब्दि गान्नायखौ नुबो दों आरो। ओ बेबायदिनो जोंना मोसायै मोसायै जेब्ला जोबथि सम फैयो ओ स्निथि सानखालि जोंना आथिखालाव खायसे जोङो हाबा फारिफोरखौ लानायखौ नुदों जेरैबायदि ओ बादायलायनाय जेरै मोसानाय बा गेलेनाय खन्थाइ आवरायनाय बा जोंना जेरै हांसो हमनाय ओ थालिर बिफां गाखोनाय बायदिफोरखौ जोङो आथिखालाव नुसै आरो। आरो जोंना बिब्दि हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो ओ जेरै खायसे महरगिरि बा मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ जोङो लाबोनानै बेवहाय रंजानानै जोङो ओ बैसागु बोथोरखौ बेबाय बिदिनो बिदाय होनायखौ जोङो आथिखालाव नुसै आरो नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो, औ खोनादों दे, ओ नंगौ थारैनो नोंथाङा मख'बाय आथिखाल आरो गोदोनि बैसागु रंजानायनि माखासे फाराग जों आथिखाल ओ गोदो जिबायदि गाजा गोमजामोन आथिखालनि बैसागु रंजानायखौ जों एसेबाबो फाराग नुनो मोनबाय। मानोना आथिखाल ओ बांसिन सुबुङानो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब थायो हिसाबै बां फ्राय गाजा गोमजा ज' ज' रंजानायखौ जों एसे खम नुबोबाय। ओ बेबायदिनो आथिखालाव बैसागु खौहाय जों ओ मोनसे गोदान महरै स्टेज प्रग्रामावहाय फालिनायबो जों नुनो मोनो। ओ खायफाया बैसागुनि गिबि सान एबा खायफाया बैसागुनि जोबनायथिं एबा खायसे खायफाया गेजेर बाहागोआवनो ओ बे स्टेज प्रग्राम लानानै जोङो फालिबोनायबो बैसागुखौ नुनो मोनो। ओ जेरावहाय बैसागुआवनो एखे रोखोमै जि नेम ओ खान्थि लाना बैसागुखौ फालियो बेबायदिनो बेवहायबो ओ खायफाया गोखा गोखै खै जानाय, बेफोर नेमफोरखौ बाहायो। बेबायदिनो मोसानाय बादायनाय ओ गुबुन गुबुन जोंनि बर'नि दोरोङारि बा ओ खेलाफोर जेरै हांसो हमनाय